हेलौ
औ आब'
औ मा खालामदों आगै
नै आं अब'आं ओरैनो जिरायनानै दंङ
अ' खबर सबर लाय मा बायदि
खबराथ' बिब्दिनो गेजेरावनो दं मोजां गा जरि गेजेरावनो
अ ओरैनो ओंखाम जाखांबाय नामा आगै
ओंखाम जाथ'वाखै आब'
अ आं नोंजों माखासे बाथ्रानि सोमोन्दै मिथिनोसो कल खालामदों बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथाङा आंनो आगैया आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन दे आब'
ओ नोंसिनिथिं ओरैनो बैसागखो बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो आगै
ओ जोंनिखै बैसागुखौ ओ गोदोनिफ्राय एसे जुदा नुयो, गोदोथ' ओ थामजि सानहालागै माने फुरा बैसाग मासखौनो फालियो होननाय खोनायोमोन। ओमफ्राय देग्लाय अ' दानिया जों स्नि सानाल' स्नि सानसिमहालागैल' फालिनाय नुनो मोनो। बिब्दिनो जोंथिंबो सातदिन फालियो
अ' बिदिनो गिबि सानाव माबायदि फालियो, जोबथा सानाव सा माबायदि फालियो बेखौ आगैया खिन्थालांनो हागोन नामा?
औ ओ गिबि सानाव संक्रान्ति हिसाबै मोसौ थुखैनाय बेव बेवहाय बयबो गाव गावनि मोसौखौ थुखैयो जेरै - लाव, फान्थाव, हालदै,,, दिग्रिलिथि बेफोरनि माला सुनानै मोसौनो गानहैयो, गलियाव आलायनानै दोनो, इसिंनि ओ बारान्दायाव,,, आलायो, खामसालिफ्राव आलायो बिब्दिनो मोसौखौ,, उम थुखैनो लाङो आरो दैमाफ्राव ओमफफ्राय बे थुखैनो लांनाय समाव लामा, लामा बिदिनो सारलाङो।
बेफोरजों माबा, बेफोरजों माबा बेफोर मन्त्रफोर आवरायो नामा आ बेै?
मन्त्र आवरायनो माने ओरैनो खुगा मेथाइ दङ मोसौ बैसागुनि।
अ' बिदियावलाय माबायदि- माबायदि होनो नोंसिनिखै आगै?
जोंनिथिंहाय होनो लाव जा, फान्थाव जा बोसोरे- बोसोरे एर हानजा - हानजा
ओरैनो बेथ' थांबाय सेथि सानाव आरो नैथि सान, थामथि सान आरो जोबथि सानफोरावहाय माबायदि माबायदि फालियो? माबायदि मायो बे बेफोरखौ इसेसो फोरमायना होबा मोजां जागौमोनना आगै।
औ र' नैथि सानाव माने मानसि मानसिनि बैसागु बुंनाय जायो बेयाव
औ
उन्दफोरा गेदिरफोरनो खुलुमनाय जासियो सनमान होयो ओमफ्राय गेदेरफोरा उन्दैफोरनो अननाय जासियो बिब्दिनो गामिनि गेदेर बिमा-बिफाखौ सनमान लायो बिब'
बिदिजोंनो मोननायनि एसेसो आसा थायो आर ना
औ। ब ओमफ्राय बिबदिनो गामियाव। बानायो बेयाव गोबां गोबां जेरै गेलेनाय मोसानाय रंजानाय बेबायदि आरो।
औ औ। ओरैनो बिदि बिदिब्ला होमब्ला नोंसिनिथिं स्नि सान फालियो आरोना बैसागुखौ।
नंगौ।
बिदिनो गामि।